औ नोंथां खोनादों ना?
औ खोनादों।
औ मानि थाखाय फन हरदों बेखौथ' एसे मिथिखादों नोंथाङा।
औ मिथिदों।
अ दे बिदिबा आंनि सोंखथ दंमोन
औ ‌।
माने जोंनि बर'फ्राथ' दा दानाय - लुनायफोरा बिराद खमायलांबाय बेयाव नोंथाङा माब बा माबाफोर बुंनो सानो नामा मानि थाखाय इसेबां खमायलांखो जेनेबा?
ओं दानि दिनावथ' बांद्राय गाननाय - जोमनायफोरखौ बायनानैनो मोनो नालाय थिखालाव बेनि थाखायनो खमायलांनो हमबाय आरोना दानाय लुनायफ्रा बारा रोंला नालाय गोदो गोदोनिफ्रा बांसिन दायोमोन नालाय दाना बारा दान-दानाय नुला आथिखालाव दाग्रा बुस्थुफोरखौबो बारा मोननो थांला नुनो मोनला बेनि थाखायनो खमायलांबाय आरो।
दाथ' बांसिनानो मेसिनावसो दानायखौ गानो नालाय जोङो डाइरेक्ट मेचनाव सोंनाय मिस चिनाव दानाय बिदि आरो ना।
औ।
बिनिफ्राय आगोलनि मानसिफ्रा दि जिखौ माबायदिहाय रेडि खालामनानै दायोमोन बेखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा?
आगोलनि दिनाव जिफोरखौ जेरै जोङो खुन्दुंखौ बानायनायाव एम्फौ फिसिनानै एम्फौ फिसिग्रोयोमोन एम्फौ फिसिनानै जों खुन्दुं बानायनो हायोमोन एम्बु फिनानै
उ।
बे खुन्दुंजोंनो जोङो जेरै मुसरा सानानै मुस्रा सानांगौ जायो मुस्रा सानानै जों जि सोङो जि सोंनानै न' होननाय जायो न' होननानै जों दादाव जिखौ बहायनाय जायो बहायनानै दानाय जायो
उ।
इदिनो दख'ना, गामसा फालि बेफोरखोथ' जों गाव गोदोनि दिनाव गावसोरनो दानानै गानोमोन दानि दिनाव बेफोरखौ नुनो मोनला आरो
उम जि दानायाव मा एगजु आगजु बाहायोमोन आगोलनिफोरा मानसिफ्राबो एसे
मान एदिनो तातफोरखौ बाहायनाय जायो जि सालखुन्था ओ दा बेनिफ्राय माखु
अ
बेफोरखौ बाहायनाय जायो आरो सामफेर आरो माखासे बायदिसिना बुस्थु दंबावो मुस्रा जन्थेल बेफोरखौ बाहायनाय जायो आरो।
उम बेखौबोथ' सालखुन्थियायाथ' औवानिनो जाहैबाय नालाय माखुवा खारटनि अ आरो आगरनि बागै माबा फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा?
आगरनि बागैथ' इदिनो आगरनि नामफोरखौ माखासे होनना जागोन जेरै जोंनि लेखाफोराव दं नालाय लाव लाव बेगर आगर फारौ मेगन दिंखिया बिलाइ हाजो आगर बेनिफ्राय बैग्रि बिबार ना मा बिबार बिदिनो होननाय दंमोन। अ ओमफाय जुरिमा आगर बेफोर बायदि बायदि आगर दं आरो औ। अ दा बेफोरबायदि आगरफोरखौबो बारा नुनो मोननो थांला। बारा खम खमायबोबाय दा एसे एसे अबेबा अबेवावबा अबा बाहायनाय नुनो मोनफिनगासिनो गोदोनिफोरा जाखांगासिनो दा थ'
आगोलनि जोंनि आखाइजों बानायनाय जिया साबसिनमोन ना दानि मेसिनजों दिहुननाय जिया साबसिन? माबायदि मोनो नोंथाङा बिखौ?
बुंनो थाङोबाथ' आगोलनियानो बांसिन मोजांमोन साबसिनमोन जुरोमोन गाव गावनि आखाइजों दानाय नालाय दानिफोरखौथ' बारा जुरनाय नुनो मोनला।
उम
गावनि आखाइजों दानाया जोरोमोन आरो आरो मोजां मोजां गावनि गोसो बायदि दानानै लानो हायो मोन नांगौ बायदि दाथ' आरो रोंलानो बे फोरखौ आगरफोरखौबो एरनो रोंला दानि दिनाव एरनायबो नुला। दानाय नुबा बो बिदिनो सिमपोलफोर दख'ना सिम्पोल गामसा फालि बिहु फालि इदिफोरखौ दानाय नुयो आरो सिम्पोलफोरखौ दानाय नुयो इदि आगरगोनां दख'ना बिदि लरेेजफोरनि दख'ना बेफोरखौ दानाय नुनो नो मोनला आरो।
उम
नोंथांमोननिथिंजाय नोंथांमोननिथिंजाय दानाय लुनाय इदिया दंना गैला?
जोंनिथिंथ' बुहुत खम ओरैनो साफा सानैफोरखौ नुयो आरो। मालाबा बिहु फालिफोर दानाय गामसाफोर दानाय बिदि नुयो आरो बिदन दख'ना दानायफोर नुयो माब्लाबा।
औ नोंथांनि न'आव दायो ना दाया?
जोंनियावथ' दा दाया ओरैनो मेसेंफोराव माबा माब्लाबा आनैमोनहा बिदि दायो आरो दख'नाफोर दायो माथानि बेबायदि। माइदि होनाय औ।
न' नोंथाङा माबायदिखौ मोजांसिन मोनो न'आव दानायखौ गाननो मोजां मोनो ना दानि बायनायफोरखौ?
आंथ' आं बुंनो थाङो माने आङो एसे गोबबाफोरखौसो साबसिन मोनो आरो ना। गोबबा मास्रिसनि जायोबा बायनायफोरखौबो मोजां मोनो ओमफ्राय दानाय फोरा आरो आगोलाव एसे रोजाबो जायो नालाय बारा दानायफोरखौ बारा गानजाबाङा आरो दानाय दख'ना बिदिबो गैला नालाय बाजाराव बा बायनाय दानायखौ बायोब्लाबो जोबोद बेसेनखौनो बुरजाद्राय लायो। बेनिखायनो आं नरमेलखौनो मोजां मोनो दख'नाखौ उम उम म औ गोबा पतला बिदिखौ मोजां मोनो आरो।
औ।
गरमाव आरो आरो बांद्राय रोजा दखनाबो गाननो गानबाय थानांगौ पसिबोल नङाना। बेखौ माने सानसे बिदि रोजा दख'नाफोरखौ गाननानै एसे असुबिदा मोन आरो। माने आरो दानि जुगावथ' ओरैबायदि गरम मिथिखायो गरम जाबा थाय माबायदि बोथोरफोरा सोलायलांबाय ना। ओंखायनो। औ नोंथाङा माबायदिखौ मोजां मोनो?
आंबो बिदिनो गोबा औ बिदि गरम बोथोर फोराव गोबा गोबाफोरखौ गाननो मोजां मोनो आरो। ओमफ्राय गोजां बोथोरफोरावथ' बिदिनो माथानि दखना फोर एसे रोजा रोजा गोब्रा गोब्राफोरखौ बांसिन गाननानै मोजां मोनो आरो माइदि
उम उम
मोजांबो नुयो नालाय बर'नि एसे फ्रानो गानबाबो थायो नालाय।
उम उम।
बर'नि आगरफोरजों एरखांजानाय मोजां मोजां आगरफोरखौ मोजां नुयो। बायदिफोरनिखौ
माइदि औ माथानि दख'नाखौ माबायदियै रेडि खालामनाय जायो बेखौ एसे फोरमाय नोंथाङा।
मायदि दखनाखौ जेरै जों खुन्दुंखौ बायनानै लाबोबाय बायनानै लाबोनानै बिदिनो ओंखाम ओंखाम नामा
उम ओंखाम उम उम ओंखामखौ गेफे संनांगौ जाहैबाय दैजों उम
बिदिनो सुनानै सिफ्लेनानै फोराननानै मा होनो बेजों ओंखामजों सिफ्लायनानै फोराननानै दसे दोनसिगोन दोननानै रानहोसिगोन रानहोनानै जों मुस्रा सानाय जायो मुस्रा सानानै बिदिनो दानाय जायो सोंनाय जायो आरो।
उम
ओमफ्राय बेनिफ्राय मोजांसिन जायो आरो माथानिफ्रा गाननोबो। नुनायावबो ख्रा बिदिनो थेबनायफ्राव गानायफ्राव थाखायो आरो
मार थायोबा एसे खस्थ' जायो आरो गाननो उनावहाय फुराना जालाङोबा मोजां जायो।
औ फुराना जायोबा थान्दा गोबाबा मोजां जाहैयो आरो गोदानाव गोरानो जायो आरो।
उम ओमफ्रायो जोंनि मोखां आखाइ आथिं हगारनो थाखाय बाहायो जि बिहु फालि होननानै बुङो ओमफ्राय बेखौ माबायदिहाय रेडि खालामो बेखौ मिन्थिगौ ना नोंथाङा?
बिहु फालिखौ
ओम
जोङो बिहु फालिखौ सखा सुनानै लाबाय। बेसेबां गोलाव नांगौ बेसेबां गोुसुं नांगौ बेफोरखौ जों जखा सुनानै लाबाय ज' सुनानै लानानै इदिनो खुन्दुंफोरखौ बायबाय बिदिनो सोरबा सोरबा गोजा गो
फालिया
बिदिनो माथानि माथानि दाबा बांसिन मोजां जायो। दां माथाम मासरे बेफोरो एफोराय गुफुर कालारनि बांसिनानो बिहु फालिखौ गुफुरानो दायो ओमफ्राय जि जिङआव गोजा कालारनि आगर लायो सोरबा सोरबा गोथां लायो।
ओ खायसेथि आरो आगर गैयिबो प्लेनबोनो जाहैबाय
सोरबा आगरबो एरो बिबार फोर बायदिसिना एरनानै लायो।
जों बेखौ न'नि खामानियाव आथिं आखाइ हुगारनाय आरो मोखां हुगारनाय बेनि बिनि अनगायैबो जों मा खामानियाव बाहायनाय जायो आरो?
बिदिनो मेख्लाफोर गानबा जोङो जान्जिफोराव थेबो आरो, सोरबा सोरबा आलासि उलासि फैबा हरफा बायनो मोजां।
मान बावनाय जायो आरो ना।
हरफानो थाखाय न'आव दाना दोनखानाय नालाय मोजां जायो हरफानो दानानै दोनबा सोरबा आलासि फैबा हरब्रबनो
दिब गाव बाहायनायनि
सानसेयाव जोङो बिहु फारिखौ जोबोद गोसो होनानै दायोबा ओरैनो खैखानसो ओंखारगोन बायदि? नोंथांनि आइडिया
गांनैफोर हागोनदां। गांनै नङाबा गांसे खावसै गांनै नङाबा गांसे सोखावसे एफोरबायदि हानो हानाय एसे गुसुं गुसुं जायोबा गांनै गांनैनि बाराबो। हानो हानाय ओमफ्राय एसे गोलाव जायोबा गांसे खावसे एफोरबायदि हागोन आरो। दाथ' दाफेराबो नालाय मिथियाबो।
गामसानि बागैथ' मोनथिगौना?
औ गामफ
बा बर' हौवाफोरा बिदि
गामसानि बागै होनबाथ' जों दानि दिनाव आर'नानायनि गामसा ओं खारबाय। बैसागुफोरावथ' बेखौसो बांसिन गानग्रा जाबाय गोदोथ' बिदिनो सिमपोल गुफुर आगर लानानै गानोमोन।
उम। दानिफोराथ' आरो खायसे उन्दै सेंग्रा देरफुनायफोरा खायसे खायसे गामसाखौ जेनेबा गानफेरला। सेंग्रा फिसाफ्रा बिसोरो बांसिन हाफपेन्ट लंपेन्ट बिदि गाननानै मोजां मोनो।
औ।
बे जाहैबाय
बैसागु बैसागु इफोरबायदियावल'सो गाननाय जायो बांसिनानो। सेंग्राफ्राथ' गामसाफोरखौ न'आव थानायफोरावथ' गानखायानो पेन्ट बे हाफ पेन बेफोरफोरखौ गाननाय जायो।
औ जोंना टाइमाबबो जाहांबा जाबाय दा नोंथांनि खोथाफोरखौ खोनानानै गोजोननाय मोनबाय
औ दे नोंथां गोजोननाय थाबाय औ दे